जाबाय नोंथाङा औ। ओ दिनै जोङो न'खर दानो हानायनि राहानि बागै सावरायगोन नङा होमबा?
औ जां जागोन।
औ ओ गिबियावनो जोङो न'खर दानाय होननानै बुङोब्ला जोङो रायजो जानायखौनो जों बुंनो हायो। मोनसे न'खराव माबोरै ओ आलो गोजोनै ओ थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो बेखोनो जोङो नखर दानाय होननानै बुंनाय जायो दा बे न'खर दानायाव जोंहा गोबां माखासे ओ खामानिफोर दङ जेरै ओ आबाद मावनाय बिजनेस मावनाय आरो साख्रि मावनाय आरो गुबुन गुबुन जों गोबां मोननो हायो। दा बेफोरनि गेजेराव मा मा राहायै ओ जोङो नखरखौ दानो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै नों सुंदयै बुंनो हागोन नामा?
उम औ नोंथां आं नाजानि आं हानाय खिनिखौ ओ नखर दानाय होननानै बुङोब्ला गावनि न'खरनि सुबुं गावनि बिमा बिफा ओ बिसि फिसा गासैखौबो नो जयैनो माबोरै ओ मोनसे थि ओ बिन्दोआव दिन्थिनो हायो जेरैबाय लाखिनो हायो जेरैबादि गाहायावबो थाङा ओ गोजौआवबो गाखोनानै गाज्रि जाहैया रांखान्थिनि बिथिङाव बे नखर दानाया जायो होननानै आं सानो जेब्लानो जोङो नखरखौ दानो लागोन अब्ला ओ रांनि अनगायै मोनफ्रोमबो ओ गावनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जानाय लोंनायफोरखौ मोननो थाङा अब्ला बे नखर दानायाव उम रांनि बिथिंखौ आरजिनो थाखाय रांखौ आरजिनो थाखाय जोङो ओ गोबां खामानिखौ खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनो जेरैबादि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोङो आबाद मावो फालांगि खालामो बेफोरबायदिजोंनो जोङो जोंनि नखरखौ सुंथानो हायो आं नोंथांनियावबो सोंथि खालामनो सानो जे उम आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो बर माहारिया गावनि नखरखौ माबोरै सुंथानो ओ हाबोदों
औ जागोन ओ जोंनि बर हारिनि सोमोन्दै बुङोब्ला जिहेथु बर हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादनि सायाव सोनारनानैनो रायजो जाबोदों। दा बेनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बरफोरा जिहेथु आबाद मावनानैनो गावनि नखरखौ गोदो गोदायनिसोफ्रायनो सोलिबोदों दा बेखौ नायोब्ला जोङो आथिखालनि आरो गोदोनिखौ जों गोबां रुजुनानै नायनो हायो। ओ गोदोनि समाव जोंनि गेजे जेराव ओ आबाद मावनानै रायजो खुंनाया गासैबो जायगायावनो सोलिबोदोंमोन नाथाय आथि खालावसो बिनि सोलायै जोङो ओ सरखारि साख्रि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा जोङो ओ बाद मावनानै संसार जानायखौ बुंनो लादों ओ जिहेथु ओ मोनसे नखरखौ सालायनोब्ला माबा मोनसे खामानिखौ जोङो मावनानै बे खामानि जों जाफुंहोनांगोन अब्लासो जोङो मोनसे नखरखौ सालायनो थाखाय गोरलै जायो। दा जों आबाद मावनानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावनायनि थाखाय बै नखर सालायगिरिया आबाद मावनायनि बागै माखासे मोजां रोंगौथि थानांगोन नङा ब्ला ओ बिथाङा आबाद मावनानै मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङाबो जानो हागौ जायनि थाखाय ओ न'खर दानायाव गोब्राब जानो हागौ। बिनि थाखायनो सासे सु सुबुङा न'खर सालायनो थाखाय आबादनि गेजेरजों आबाद मावनायखौ माबोरै फोथांनानै लाखि नांगौ माबोरै मोजां आबाद दिखांनांगौ बेफोरखौनो मोजाङैनो रोंनांगोन अब्लासो बिथाङा आबाद मोनखांनायनि उनाव माखासे ओ न'खर दानायाव रांखान्थियारि हेफाजाब मोननो हागोन। दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोङो आ आथिखालनि गोदान मुगानि आबाद मावनाय बे गोदान मुगानि आबाद मावनायखौ जोंनि गोबां सुबुङा रों-रोङिखौ जों नुनो मोनदों। मानोना ओ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो आबादारिफोरा लेखा फरायनायखौ जों नुनो मोनाखै। ओ बिनि थाखायनो जोङो बे बेफोर माखासे जेंनाखौ नुनो मोनदों। ओ जानो हागौ। ओ जोंनि बर' हारिनि गेजे जेराव आबाद मावनायनि रायजो खुंनाया आथिखाल थासारियाव बांद्राय जौगाखांनो हायाखैब्लाबो इयुन समाव जुदि ओ लेखा फरा गोरोंफोरा दोरोङारि ओ गोदान आदबजों आबाद मावो अब्ला बांसिनै जौगाखांनो हागोन होननानै आं सानो आरो। आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
बे आबाद मावनायजों नोंथांनि बायदि जा बुंफोरथिनाय बर'फोरा माबोरै जौगादों आबाद मावनायनि बिथिङाव आं बेखौ बुंनो सानो जे जोंनि बर'फोरा जेसेबांखि आबाद मावाथों मानो बिसोरो खालि जानो थाखायल' मावनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि न'खर सुंथानायनि बिथिङाव होनोब्ला जोंनि बर'ओनि खर'आव साननाय फैयोदि जोङो माबोरै जागोन माबोरै उम जोङो गावनि जानानै गावनि जोंनो देहा सावस्रिखौ गोख्रोंङै लाखिनो हागोन होननानै अब्ला बेबादि बिथिङाव जोङो बर' हारिया बर' माहारिया ओ जेखि जाया मावाथों मानो जेरै जोङो बांसिनै बर'फोरखौ माइ आबादखौनो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिसोरो बर'फोरा बे माइखौ फालांगि खालामनो थाखाय मावनायखौ नुनो मोना। खालि जानो थाखायल' मावनायखौ नुनो मोनो बे जानायनि सोलायै ओ जु-जुदि जोङो ओ फालांगिनि बिथिङावबो मावनो हायोब्ला जेर-जेरैबायदियै जानायजों लोगोसेनो गुबुन दाबसे जायगायावबो फाला ओ दैथायहरनो हानाय फालांगि खालामनाय बेबायदि आदब खान्थिखौ बाहायनानै मा बेबायदि जों सान्थाइजों खर'आव सान्थायाइखौ लाबोनानै ओ माइ आबादखौ मावोब्ला आङो सानो बेयो जोंनि थाखाय ओ मोनसे उम न'खर सुंथानायनि आरो ओ हारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे बिदिन्थि जागोन होननानै आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बर' माहारिखौ आ ओ न'खर सुंथानायनि बिथिङाव उम माइनि अनगायै मैगं थाइगं ओ गायनानै न'खराव जानाय न'आव जानाय नांगौ खिनिखौ जानाय बेखौबो नुनो मोननाय जायो ओ नाथाय खालि जोङो नुनो मोनो जे बर'फोरा मैगं थाइगंखौ खालि ओ न'नि थाखाय जानो थाखायनो बाहायनाय जायो बेजों लोगोसेनो आरोबाव जेब्ला जोङो बे मैगं थाइगं ओ जानायफोरखौ अ जानो थाखाय गायनायफोरखौ फालांगियारि आदबजों जोङो मावोब्ला जोंनि फालांगि खालामनो रां आरजि होननानै मावोब्ला आङो सानोखि ओ मैगं थाइगंनि बिथिंजोंबो जोङो मोनसे उम न'खर सुंथनायनि गेजेर गेरजों नोंथाङा आरजिनायनि बिथिङाव इयुननि थाखाय ओ साबसिन जागोन खालामनो हागोन बेखौ आं सानो ओ माइ आरो मैगं थाइगंनि अनगायै जोंनि गेजेराव गोबां फालांगिफोर आथिखालाव नुजानो मोनाय-नुनो मोननायखौ जायो जेरेखम आइजो माहारिया सि दानानै फाननायखौ नुनो मोनो उम आरो हौवा माहारिया साख्रि मावनानै बा साख्रि मावनानै न'खर सुंथानायखौ नुनो मोनो बे हिनजाव माहारिनि सि दानानै फाननाय आरिखौ ओ आरिनि सोमोन्दै नखर सुंथानायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सा सानो? खोनादों ना? हेल'। खोनादों ना नोंथांनि? हेल' नोंथाङा खोनादोंना? नोंथांनि रावा आंनियाव नुजाफैयासै।
नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनाबायना औ ओ दानिया आङो। बु ओजोंनियास समाया बारनोसै दा बेनिखायनो जोङो दोनथ'नांगौ जासिगोन।
अ अ गोजोनथों।